खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुंदो नोंथां मा खौरां?
आंनाथ' खौराङा मोजाङानो। नोङो एसे जानाय लोंनायनि बा गै एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
औ जोंनाथ' जानानाय लोंनायनि ओ रायलायनाया आद्रा जादोंमोन नालाय। अब्ला! जोङो गिबियावनो जानाय लोंनायखौथ' जोङो आद्रा रायलायखांबाय अब्ला जों आद्रानिफ्राय जागायफिननोसै नामा? अ जोंथ' ओरैनो। औ जोंथ' अब्ला अमानि सायावसो सावरायदोंमोन ना अमा। अमा अमा बेदरनि स सायाव अमा अब्ला नोंथाङा बुंदों जोंनिया अमाया माबे माबे रोखोमनि दं?
अमायाथ' जोंनिया रोखोमाथ' जोंनिया बारा एसेबां गैया जोंनिया अमाखौथ' जोङो जेनेबा अमा थावख्रि बा जोङो जोंनि दा फिनाय लकेल अमा। जों बेफोरखौल'सो जोङो । जायो। बिनि बागै जोङोथ' बेखौ मोजाङैनो गोसोबायदि जोङो जानो हायो जेरै सावनानै जानो हायो बा जोङो बिलाइफोरजोंबो जानो हायो आलुजोंबो जानो हायो खुमब्रा ओंख्रिजों अमा बेदर होनानै जानो हायो
औ
थिग बेबायदिनो जोङो अमाखौ गोबां जा जोंनि मेगं दं बेजों जोङो बे अमाफोर खौ जानो हायो
औ
दा नोङो जे दाउनि बागै नोङो दाउखौ जोङो मा मा मैगं थाइगंजों जोङो जानो हायो नोङो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दाउ होनोब्लाथ' जोङो गिबियै दाउखौ जोङो बर'फोरा ओम माने अनला ओंख्रिजोंसो बांसिन जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रिजों माने ओ जोङो बांद्राय गेदेर दाउखौ जाया जेरै देरफुनाय दाउखौ माने जोङो देरफुनाय दावखौसो सो जोङो अनला खारियाव जायोब्ला अनला खारिजों जायोब्ला बेयो मोदोमफ्रु जायो आरोना मोदोमनाय मोनो ओंख्रिखौ जेरै ओ गोखै फान्थाव आलु बेफोरबायदिजोंबो जोङो मा जहर खालामनानै जायो आरो ना दाउ बेदरखौ
ओम
अब्ला जोंनिना दाउ बेदर बायदिसिनानि बागैथ' जों रायलायबायानो अब्ला जोंना बेनि अनगायैबो गोबां बर'फोरा माने हाग्रानि बायदिसि हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंखौबो जायो जेरै ओ खिफि बेन्दों ओ माथिगालदाब फुं खा बायदिसिना गोबां बि दिनो ओ बेन्दों बेनला लोगोसे ओ ओ आरो जोंना थास' थास' बिसं थास बिथ'राइ, थास' बेदर, थास' आथि, थास' गोसोम नि थारा थास' बिबार बेफोरखौबोसो जों बर'फ्रा गोबां ओं हाज माने जायो आरोना जायफोराव जोंनि थाखाय जायोब्ला जोबोरैनो देहानि थाखायबो मोजां आरो ओ जोंनि देहायाव जेबो ओ माने ओम जेबो गाज्रि गोहोमबो खोख्लैयो आरोना बे फोरनि सायाव नोंथाङा माब बुंनो सानो नोंथाङा अब्ला नोंथांखौ आं मोनसेल' बाथ्रा सोंगोन नोंथाङा थास' ओंख्रिखौ मा रोखोमै जोङो मोननाय जायो आरो मा मा रोखोमै जों बर'फोरा जायो आरोना बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
औ बिदिब्ला आङो बे थास'नि बागै आङो एसे फोरमायनानै होनो होनोसै नोंथांनो। थास'खौथ' जोङो थास'होनोब्ला जोङो गोबां बेहाय जोङो थासआव जोङो थास‌ आइथिं मोननो हायो जोङो थास बेदर मोननो हायो थास जोङो बिथरि मोनजायो आरो बिनि बागै जोङो थास बिबार मोनजायो। जों बे थासआव जोङो गोबां रोखोमैबो जों जानो हायो जोङो जेरै हमना ला थास बिबार खौनो जोङो जै जां जानो बा जोङो थास बिबारखौ गिबियावनो जोङो बांसिन जों जायो अमा बेदरजों जोङो बे थास‌ बिबारखौ जायो। नाथाय जोङो बे थास‌बबाराव जोङो आरामसे संनो थाखाय जोङो आरामसे बेयाव जोङो मोजाङै दै गुदुं फुदुं नांगौ आरो बिनि सायाव जोङो मैथा होयोब्ला जोंनि बे जा थास'नि माननाय जों बेखौ खारहोनो हायो आरो जोङो बेहाय जोङो थास‌' बिबारखौ ना गोरानजोंबो जानो हायो। नाफामजोंबो जानो हायो। अमा बेदरजोंथ' जोङो बांसिन बयनिबो गोथावसिन होननानैबो जोङो खोनानो मोन मोनो मिथिनो मोनो। जों जायखिजाया जों बे थास' बिबाराव जोङो बायदि मैया जोङो जाग्रा मुवा ना बेदर बायदिसि ना दाउ बेफोरजों जोङो आरामसे जानो हायो आरो बिनि बागै जोङो थास' आथिंखौबो जों जेरै थास' बारजों जों जेरै जायो ना गोरान अमा बेद दर ना बेयावबो जों जानो हायो थास' बेदरखौबो जोङो बेबायदियैनो जोङो जानो हायो। ना बेदर ना गोरान बेफोरजों जों जानो हायो थास' बिसं खौबो जोङो थिग जों जेरै थास'खौ जों जेरै ना गोरान अमा बेदर ना जों जेरै जानो हायो थिग जोङो थास'नि बागै जोङो गासिखौबो बे मोनसे जोङो खायदाजोंनो जोङो माने जालांजोबनो हायो। ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंहरनो नागिर मोन। जोङो खोनानो मोन दों उदैनि थाखाय जोङो माना मुनि खिफि बेन्दों बायदि मैया जोङो खांनानै जोङो बेजों लगायनानै जोङो जानो हायो ना हाया नों थांनाव आं एसे मिथिनो लुबैदों।
औ जाजायो मानो होनोब्ला जोंनिया बेफोरो देहानि थाखाय मोजां ना उदै सानाय बायदिसिना बेमार आजारनि थाखाय मुलि बानायनायावबो बेफोर माने गोबां जोंनि थाखाय। मोजां आरो ना बेफोर ओंख्रिया जों ओंखायनो बे ओंख्रि जानाय जायो बर'फोरा अब्ला बुंनो थाङोब्ला मा जोंनिया मानिमुनि खिफि बेन्दों बे मोननैया ओ मोजां होननाय आरोना मानिमुनिखौ जोङो माने जायोब्ला जोंनि उदैया ओ गाज्रि जानाय खायसे ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय माबा फोरा जोंना साफा खालामो खिफि बेदोंआबो बिदिनो आरोना ओरैनोथ' जोङो बेखौ जा जानो हाया संनानै अब्ला जों बे
उम
ओ बुंनो थांनोबा जोङो मानिमुनिखौ आलु जों बांसिनानो एवनानै जायो सोरबाफोरथ' ओरैनो ओरैनो गोजाबो एवनानै जायो आरो खिफि बेन्दों खौबो जोङो माने सेंना बायदिसिना ना माने माने ओरैनो जोंनि ओ माबायाव था जोंनि थासारियाव मोनबाय थानाय नाफोरजोंसो जायो आरो ना। जोङो बायदिसिना ओ बाजार माबायाव मोननाय नाफोरजों जाया बांसिनै सेना सेंनाजों जायो। सेंना बायदिसिना ना फि साफोरजों माने जोङो खिफिबेनदोंखौ संनानै जायोब्ला गोथावबो जानायजों लोगोसे जोंनि देहायाव जानाय बेमा बेराम आजाराबो खारो आरो ना अब्ला बिदिनो बुंनो थांङोब्ला नोंथाङा ओ आरो बायदिसिना गोखा गोखैबो मोनो जोंनियाव। गोखा गोखै ओंख्रि जेरै ओ जेरै माथिगालदाब खुंखा बेफोरखौ नोंथाङा मा माजों जानानै मो मोजां मोनो थाय?
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै बिनि बागै अ जोङो माथिगालदाब खौथ' जोङो आरामसे जोङो बेखौ जोङो संनानै जोङो आलुजों जानो हायो। मिरामिसयैनो आरो बिनि गेजेरजों जों बेखौ नाजोंबो जानो हायो अमा बेदरजोंबो जानो हायो जोङो मा माथिगाल थ' बिराद गोथाव अमाजों सङोबा अब्लाबो बिराद गोथाव जायो। नाजों संब्लाबो बिराद गोथाव थाव जायो आरो मासिगाल बा जोङो आलुजों निरामिस संबाबोथ' बिराद गोथाव जायो। ओमफ्राय बेनि बागैथ' फुंखा खुंखाया जाहैबाय जोङो बैसागुफोराव जानाय जायो। खुंखाफोरखौ जेरै- जोङो अमा बेदरफोरजों जायो। बांसिनानो जोङो बर'फ्रा बैसागु बोथोराव बे खुंखाखौ अमा बेदरजों जानाय जायो।
औ
जोङो खुंखायाथ' बिराद गोखा नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ गोखाखौ खारहोनो थाखाय सोरबा-सोरबा आरो सोरबा-सोरबा बेबायदिनो हमनानै सिग्लिनानै बिनि जा रस बिखौ गारगारो बिनि उनावहाय जोङो बे अमा बेदरखौ जोङो बे खुंखाजों जोङो जानाय जायो ओमफाय जोङो बयबो जोङो बे खुंखाखौ जोङो गोथाव बिरादनो खाथो- खाथो मोजां होननानै जों बयबो मोजां मोनजायो आरो बे खुंखाखौ जोङो बैसागु बोथोराव जायोब्ला, देहानि थाखायबो मोजां होननानै जों खोनायो। मानो होनोब्ला बे खुंखाया गोखा नालाय। बेनिखायनो बे बैसागु बोथोराव एसे ला खुंखाफोर जायोब्ला गो- खाफोर सोयोब्ला माने उदिनि बेराम बा मोदोमनि माननाय मुनाय बेराम बेफोरखौ जों खारो होनना- नै जोङो। मिथिनो मोनो खोनानो मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय आं दा नोंथांनाव मोनसे सोंहरबावनो नागिरदों। जोङो। थाइगिर ओमफ्राय जोङो। थाइजौ आरो।
ओम।
खोरदै जों बेफोरखौ मा मा जों जानो हायो नोंथाङा एसे। फोरमायनो हागोन नामा?
औ थाइगिर ओंख्रि होनोब्लाथ' जों बेखौ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होनो जेरै जों बर'। फोरा बेखौ बांसि सिनो नाजों जायो आरोना। थाइगिर ओंख्रिखौ थाइगिरा ओरैबायादि गोथाव जायो जे नाजों। हेन्ना ना गुरि ना। गोथाव जायो आरो ना। आरो मावा ना बायदिसिनाजों माने। बे थावसिनो आरो खोरदै ओंख्रि होनोब्ला खोरदैखौबो जोङो माने ओरैनो ओरैनो एवनानै जायो आरोना थाव होनानै ओरैनो। एवनानै जों बेखौ बाथोन हिसाबै जानाय जायो आरो खायफाया नाजोंबो जेरै जों थाइग्रिजों जायो बिदिनो जायो आरो, आरो थाइजौ ओंख्रिखौथ' जों बर'फोरा एसेबां बाहाया जाहैबाय जों बेखौ इ गोबोरैनो खम जायो थाइजौखौ जोङो बायदिसिना ओ मैखि जेरै थास' थास' मैखि थास' ओंख्रिखौबो जों मै खि जायो नालाय अब्ला बे फोराव जों थाइजौखौ बाहायो आरो बिदिनो माने जोङो माननाय जिराद जायफोर जोङो माननाय जिराद बेसाद मुवा जायो ओंखोरै अब्ला बेफोरबायदियाव जोङो गोखै खै मुवाखौ बाहायो आरो गोखै जाग्रा खौ बाहायो जेरै थाइगिरखौबो बाहायो बेल' नङा मैथायाबो दं जोंना गोखै मैथ थाखौबो जोङो बाहायो थास संख्रियाव बिदिनो खोददैखौबो बाहायो थाइजौखौबो बाहायो आरो
ओम
फायाथ' बैग्रिखौबो बाहायो माने जोंनि माननायखौ दानगारनो थाखायसो जोङो गोखै मुवा बेसादखौ बाहायनाय जायो ओंख्रियाव बिदिनो जोङो थाइजौखौ बांसिनानो ओरै ओंख्रि जाया बेखायनो जों बेखौ बांसिन माननायखौ दानगार होनो थाखायसो बाहायनाय जायो नाथाय थाइगिर आरो ओ खोरदैखौ जोङो ओंख्रि महरै जायो नाजों बांसिनानो अब्ला नोंथाङा मोनथि थिबावगोने ओ जोंनि गेजेराव मोनसेल' दोरोङारि ओंख्रि दं जायखौ जोङो थालित फस्ला होननानै बुङो फस्ला ओंख्रि बे फस्लाखौ मा माजों जायो थाङा मिथिगौना एसे फोरमायना होलाय
औ दे बिदिब्ला नोंथांनो आङो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
जोङो थालित फस्ला होनोब्लाथ' जोङो बेखौबो बैसागो बोथोरावनो जोङो जानाय जायो जोङो थास' थालिर फस्लाखौ जोङो जोङो अमा बेदरफोरजोंबो जानो हायो जोङो सयाबिन खाला दालि बायदिसिना जोङो होनानै जों बेखौ जानाय जायो जोङो बेखौ बर'फोरा फ्रायानो जायो आरो बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां देहानि थाखायबो बिराद मोजां आङो बेखौ जानानै बिराद मोजां मोनो आरो बांसिन बर'फ्रानो बे थालिर फस्लाखौ जोङो बांसिनानो मोजां मोनो बेनि सायाव जोङो अमा बयलार बा सयाबिन मटर बायदिसिना जोङो बेहाय जोङो होफादेरनानै जोङो बे थालिर फस्लाखौबो जों जानो हायो आरो बा दिनैनि दा होमबाखिनियावनो